खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों औ औ औ फ्रि।
अ बिदिब्ला दैलां बोथोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो नामा सानजों?
औ जागोन नोंथां औ।
अ ओरैनो नोंथांनि ओनसोलावहाय बर' फोरा बांसिनै दैलां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनिथिंथ नोंथां गुबैयैहाय बे दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौनो मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां। गुबुन गुबुन आबाद मावोब्लाबो गुबैयैहाय बे आब माइ आबादखौनो मावो आरोना नोंथां।
औ ओै ओरैनो माइ आबादनि बेलायावहाय मा मा रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां?
माइयाथ गोबां रोखोमनि दङ नोंथां जेनेबा उम जेनेबा रोखोम होनबा माइनि मुं
औ औ।
औ ओ बिब्दिनो आसु, खरमा, माइसालि, माइब्रा ओमफफ्राय दाथ गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां? सिगांनिखौथ बांसिनानो बारा गायला दाना गोब बां ओंखारबाय बंगबन्धु टाइगार बिदिनो बायदिसिना ओंखारबाय आं गासिबखौबो मिथिजोबा नोंथां जायखिजाया बेफोरखौनो मावो आरो ना
औ माइ आबादनि अनगायैबो माबाफोर आबादफोर मावो नामा नोंथांनिथिं नोंथांनि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव
ओरैनोथ दाथ बेनो गुबै ओमफ्रायो माइ आबाद जेनेबा मैगं थाइगं फोरखौ मावो आरोना नोंथां बिदिनो दाथ दैज्लां बोथोराव जोगोनार खुमब्रा बिदिनो सबायबिमा भिन्दि मैथा बेफोर आरो दा ओ आबाद मावो होनबा फाथो आबाद मावो नोंथां माइ आबाद मावनायजों लोगोसे फाथो आबाद मावनायखौ खौ नुनो मोनो आरोना
आहाहा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओनसोलावबो गाहायै बर'फोरा माइखौनो बांसिनै मावो माइखौनो थांनानै थानायनि गुदि होननानै साननानै लानाय जायो जोंनि ओनसोलावबो
औ
दा माइ माइ आबादा जोंनि ओनसोलावहाय मोजाङानो जायो होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दैनि मोजां सुबिदा दङ आरो बेजों लोगोसे बे माने माइ गायनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा मैगं थाइगंनि आबादबो मावो। जों मैगं थाइगंनि आबादखौ जोङो न'आव जानो थाखायल' मावनाय जाया। न'आव जानानै आंग्लायनाय नआव जानानै आग्लायनाय खौहाय आ बांसिनै बाजाराव लांनानै जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा गोबां बिबांनि मैगं थाइगं आबाद मावनायजों लोगोसे गावनि माने बाजाराव लांनानै रांखान्थि आरजिनायनिबो राहा खालामनानै लायो। जेरै जोङो मैगं थाइगंखौ बाजाराव न'आव जानानै आग्लायनायखौ बाजाराव लांनानै फाननानै रां आरजि जियो आरो बे रांजोंहाय न'खराव गथ'फोरनि फरायनाय बा न'खराव थाव संख्रि बानलु बेफोर माखासे राहाफोर खौहाय जोंनि ओनसोलावहाय बर'फोरा बेबायदिनो साख्रि बाख्रियाथ' एथबां गैया होननानै बुंनो हायो जोंनि ओनसोलाव बांसिन आबादजोंनो सोनारो आरो बेफोरबायदि मैगं थाइगं आबाद मावनानैनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव गावबा गावनि न'खरखौ दैदेननाया बेबायदिनो सोलियो।
औ
दा नोंथांनि ओनसोलावहाय माइ माइ आ बादफोरखौ माबोरै मावनाय जायो आरो मा खान्थिजों मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन
ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां दाथ' जेनेबा ओ दाथ' गायनाय बहरानो जाबाय नोंथां गायगा सिनानो ओ गिबियावनो जेनेबा माइखौ जोङो माबोरै फोनांगौ बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ फार्स्ट सायावनो सोमनानै दोनग्रो नङा होनोमबा नोंथां माइ खौहाय बिनि उनावहाय आ बिनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै ओम जायखिया दोनथ'नानै बेखौ मा होनो थास' लायिजों खोबनानै दोनलनाय नङा होनबा नोंथां गाजा बेरहोयो आरो ना बेखौ होनो थाखाय ओमफ्रायो औ बेखौहाय फोसै फोनानै जेने बा ओ से दान बारनाय जेनेबा से खावसे दान बिनि गेजेरावनो बे फुजायो आरो ना नोंथां बे खोथिया फुजायो ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय गायफिननाय जासिगोन आरो ना फुनानै ओ दाथ' आथिखालाव नोंथां सिगांनि समावथ' जेनेबा मोसौ फोरजों बिदि हालेवनाय जायोमोन नङा होमबा नों थां आथिखालावथ' गोदान मुगायाव ट्रेक्टर गासिबो बाहायजोबसै मानोना आथिखालाव दा दानि दिनावहाय मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां बिदिनो जोंनिथिंजायहाय आस्रा फोनाय होननायखौ मिथियोना नोंथाङा जायखौहाय जोङो जाय बेखौहाय जोङो फुनानै गायफिन नाङा खेबसेैनो फोनानै दोनबानो बे जायो बेखौ आस्रा फोनाय होनो आरो जोंनाय बावा माइ बिदि होननायखौबो गायनाय जायो आरो जावैनाय गायनायखौ मिथि मिथिया नोंथाङा जोंनिथिं जावैनाय होननाय औ जावैयो जायखौ जोङो ओ खोथिया फुनानै गायनानै आरो फिन खेबसेबाव फुफिननानै गायफिननांगौ बेखौहाय जावैनाय होनो बेबायदि बिथिं गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ जोंनि जोंनि ओनसो आथिखालावबो बेबायदिनो नोंथां माने दानि जोंनि ओनसोलावबो साइन्टिफिक माखासे खान्थिजोंहाय बिगियाननि आरो आदबजों माने जोंनि ओनसोलावबो ओ माइखौ गायनो हमबाय सिगांनि समाव ओरैनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोसौजोंहायनो मोसौजों हाले एवनानै माइ गायोमोन दानि जुगावहाय दानि दानि जुगाव जोंनि ओनसोलावबो बिगियान आदबजों माइफोरखौ मावनानै एसेल' हायावहाय गोबां बिबांनि गोबां बिबांनि माने फसलखौ दिरुन नो थाखाय नाजानाय नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलावबो जेरै जोङो दानि जुगावहाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय बेजों लोगोसे ट्रे क्टरजों हाले एवनायजों लोगोसे ट्रेक्टरजों माइ गायनाय ट्रेक्टरजों मारा होनाय बेजों जोङो हानाय मानि मेसिनजोंनो माइ हानाय बे फोर माखासे गोदान आदब खान्थिफोरजोंहाय जोंनि ओनसोलावबो माइ गायनायखौ बा आबाद मावनायखौ नुनो मोननोसै बेजों लोगोसे बे जोङो माखासे रासायनिक माने हासार फोर बाहायनानै ओ माने माइ गायनाय फोर नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलावहाय आरो एसेल' हायावनो एसेल' हायाव जाय हायाव जोङो ओ से बा जोङो एक बिघा हायावहाय जोङो थाम ब्रै मन जोङो माइ दिरुनोमोन गोदोनि स मावहाय दानि दानि जुगावहाय बा दानि जुगावहाय जोङो से बिगायावनो माखासे रासायनिक हासार बिगियानारि आदबजों आबाद मावनानै गोबां बिबांनि जोङो माने फसल माने जोङो माबानाय नुनो मोनसै थिखोनाय नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओन सोलावहाय माइ जों माइखौ जोङो बांसिनै रनजित-रनजित बेफोरखौ गायनाय जायो रनजित आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय ओ औ बेफोरखौ गायनाय जायो औ औ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बेफोर गायनायजों लोगोसे जोंनियाव ओमफ्राय माइब्रा आरो जोसानि आबाद मावफानाय जायो। मानो एसेल' एसेल' हायाव मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा माइब्रा आरो जोसा माइया जोङो बर'फोरनि थाखाय मोनसे माने आंगो माने मोनसे बे जानाय होननानै बुंनो हायो जायखौ जोङो मा गो दमासियाव जोंनो बेखौ नांथारगोै गौ जायो फिथा सौराइ जानो थाखाय जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि आबाद मावनाय जायाब्लाबो माने जोङो जोंनि ओनसोलावहाय एसे बिबांनिब्लाबो माइब्रा आरो माने जोसाखौ एसेब्लाबो मावफानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय माने मानो होनानै बुं जेब्ला जोङो मागो दमासि फैगोन बै बोथोराव जाहाथे जों मालनिफ्राय बिनांगौ जाया जाया बा जों बारनिफ्राय बायनांगौ जाया बिनि थाखाय बे आबादखौ मावफानाय जायो नोंथांनि ओनसोलावहाय औ दे बुंलाय
नोंथांमोननिथिं फाथो आबाद मावनायखौ जेनेबा नुयोना नुवा मावो ना मावा नोंथांमोननिथिं
औ जोंनि ओनसोलाव फाथो आबादखौ मावो फाथोखौ ओरैनो जोङो मावोब्लाबो माने रांखान्थि रांखान्थिनि थाखाय मावनाय जायो फाथोआ ओरैनो फाथो गोबां मावनाय जायाब्लाबो एसे बिबांनि जायफोरा माने जायफोरा माने खामानि माने माबायो रांखान्थिनि थाखाय असुबिदा बा जायफोरा आबादजोंनो आबादजोंनो गावनि न'खरखौ दैदेनो ब फोर न'खरफोरा जोंनि ओनसोलावहाय फाथो आबादखौ मावो आरो फाथो आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनायफोरबो दङ जोंनि ओनसोलाव हाय आरो गोबां सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलावहाय फाथो आबाद मावनानै फाथोखौ माने फाथोखौ जोङो माबा खालामनाय जायो बाजाराव फाननानै गोबां बिबांनि रां आरजिनानै न'खरखौ दैदेननाय जायो
फाथो आबादनिफ्रायथ' गोबां मुलाम्फाबो जायोना नोंथां जेनेबा बा जेरैहाय औ फाथो बिनिफ्राय जोङो दिरुं मोनो नङा होनबा नोंथां आरो बे बिदिनो फाथोनिफ्राय जों जेनेबा फाथोनिफ्राय फाथो दिरुंनिफ्राय जों बसथाबो बानायनो हायो आरो लोगोसे फाथथिसिनाबो मोनो नङा होनबा दों बे फाथो सिनाजों जों अर सुनायावबो बाहायो आरो बेखौहाय बेनिफ्राय गोबां फाथोनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जायो आरो ना जोंहा दा नोंथांमोननिथिंहाय बे फाथो आबाद बेखौ माबोरैहाय मावनाय जायो एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ फाथो मावनाया फाथो आबाद मावनाया गोरलै जोंनि ओनसोलावहाय। आंनि नुनायाव आंनि नुनायाव हाय फाथो आबादखौ जोङो सिगां हालेवनानै लागोरो। ट्रेक्टरजों बा नांगोलजोंहाय। जोङो मोजाङै हाखौहाय हालेवनानै लागोर नाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो फाथोनि बेगर फाथोखौ जोङो गाहायै मोननै बै रोखोमाव फाथोखौ जोंनि ओनसोलाव मोनो जेरै जों फाथो गो गोखा आरो फाथो गोखो माने फाथो गोखा आरो गोदै होननानै बुङो। जोङो फाथो गोखाखौ जोङो फाथो गोखा जों ओ नार्जि बानायनायावबो बाहायनाय जायो। जेखौ जों नारजि जायो बर'फोरनि मोनसे ओम गाहाय जानाय आदार होननानै बुङो बे बेखौ जों बानायनाय जायो। बेनि उनाव जों नार्जिखौ बांसिनै जुदि जोङो फालांगियारि जोङो नारजि माने माबाहाय माबा फोनोबा मा खालामनाय जायो नारजिखौ जोङो माबाखौहाय फाथोखौ मोननै रोखोम जेरै जों बांसिनै जोंनि ओनसोलाव फाथो खा गोदैखौ फोनाय जायो आरो। फाथो गोदैखौ फाथो गोदैखौ फोनाय जायो। गोखाखौ जास्ट ओरैनो नारजि जानो थाखायल' बाहायनाय जायो।
औ नोंथां नोंथांनाव नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि आङो बे फाथो गोदैखौ मानो बांसिनै फोनाय जायो मानो फा खौ एसेल' बिबांनि फोनाय जायो?
औ फाथो बेनि बेनि मेन गाहाय गुदियानो जाहैबाय फाथो गोखाया जाहैबाय। दालाया बारा जायो दालाया बारा ब्रे बे दालाय जायोब्ला जोंङो मा फाथोनि जेनाखि दिरुं मोननांगौ बे बेखौ जों खम मोनो माने नांगौ जों दुरुंखौ दिहोननो हाया। जोङो फालांगि जुदि मुलाम्फानि थाखाय जों जुदि फाथोखौ फैयोबा फाथो गोदैखौ फोनाय जायो। फाथो गोदैयाव दालाय जाया। माने दालाय ब्रे ब्रे जाया बिनि थाखाय जोङो फाथो जेब्ला जों फाथोखौ सुयो फाथो जिरनाय समावहाय गोरलैनो जिरजायो आरो फाथो दिरुंखौ जोङो माने बुरजा मोनो आरो बुरजा थिखोनो हायो बेनि थाखाय जों फाथो गोखाखौ बांद्राय फोनाय जायो आरो फाथो गोदैखौ बांसिनै फोनाय जायो जोंनि ओनसोलाव
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनायनि थाखाय औ औ नोंथां थां दे एसेयावनो दोनथ'बाय औ गोजोनथों